हेलौ अ खुलुमबाय नोंथां अ नोंथांजों लो लो-लोगोसे आङो मोनसे मागो फोरबोनि बागै सावरायनो सानदोंमोन
औ सावराय
हेलौ खोनादों नोंथाङा औ औ औ औ नोंथांमोन माबोरै मागो दानखो मागो फोरबोखो जोंनिथिं माबोरै खुंनाय जायो बिनि बागै जों सावरायनो सानदोंमोन दे नोंथाङा बुंनाय नोंथांनि थिं माबायदि मागो दानखो माबायदि फालियो नोंथांमोनथिं मागो फोरबोखौ
ओ औ खोन्थानो हागोन ओ मागो फोरबो होनब्लाथ जोंनि बोसोरनि ओ जोंनि बोसोरनि जोबथा दानावहाय जों मागो फोरबोखौ खुंनाय जायो जोबोर गाजा गोमजायै आरो जेब्ला जोंनि आबादारिफोरा बर' आबादारिफोरा आबादफोरखौ दिखांखाङो अब्ला जोङो जयै जा सुस्रांनाय हिसाबै बे फोरबो खौहाय गोदो गोदायनिफ्राय खुंबोदों ओ थिग बेबादियैनो थिग बेबायदियैनो जोंनि ओ मागो फोरबो खौ जोबोर गाजा गोम जाय खुंदों बेखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला लाव खार ओंखाम जानाय होननानैबो बुङो जों बै मागो फोरबोआवनो ओ जानाय जायो ओ दा बे बेलायाव ओ दा बे बेलायाव जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ लाव खार ओंखाम जानाय होनब्ला ओ गोदो गोदायहायलायनो आं खोनानायाव दे आं मोनथिनायखिना खौ आं नों नोंथांनो फोरमायनो सानदों ओ गोदो गोदायहाय मा होनो बे बिदिनो ओ बर' सेंग्राफोरा बा गथ'फोरा हौवासा गथ'फोरा बिदिनो लाव खार थायोमोन एबा दाहोना थायोमोन आ सोरबा ओ सोरनावबा बिदिनो ओ लावखारबा दाहोना थायोमोन बा बोसोरसेनि थाखाय सोरबाबा थाख फैयो सोरबाबा दान मोनथामनि थाखाय बिदिनो थानो फैयोब्ला मा जायोमोन बै आबादा जेब्ला दैखां खाङो अब्ला बिसोरनि खामानिया जोबहैयोमोन आरो दा जोबहै ब्ला मा खालाम बिसोरो औ गुबुन गुबुन बेनि उनावथ बिसोरो गुबुन गुबुन ओ मालिकनियाव बा जागायाव थाहैनो गोनां जायो नालाय उनाव खामानिया बे सासे बिगोमानियाव जोबहैयोब्ला थ बेनि थाखायनो बिसोरो ओ जेब्ला आबादखौ दिखां खाङो जनोहै खेबसे ओ बे लावखार ओंखामखौहाय जायो जायोमोन आरो बेबादियैनो बियो थालांदों औ अ
बे मागो दाना जोंनि बैसागो दाना जोंनि ओ बरनि जोंनि बरनि से जोंनि बरनि सेथि ओ मांखो आरो सेथि मांखो दा मागो दाना जाबाय जोंनि जिथि जोंनि जिथि मागो नङा होमबा।
औ औ
ओ जिथि जोंनि मागो दाना जिथि मांखो बेनि जोंनि फुज दाननि जोबथा सानखालि जों बेखौ मा होनना बुङो बेखौ जोङो दमांसि होनना बुङो आरो नङा। नङा होनबा लोगो। बे खालि जों दमांसि होनना बुङोब्ला औ बे खालि माने फिथा सावराय जोंनिया नखर नखर जोंनिया सौना लायो आरो फिथा साव आमफ्राय गुन्दै सौवना लायो आरो फिथा जानो थाखाय नङा होनबा लोगो औ औ ओ सोरबाबा बेनि सिगाङैनो सावो बेनि सोरबाबा बेनि उनाव सावो ओ सोरबाबा बे खालाय सावो औ औ आरो आरो लोगोसे जे बिनि नखानायै बिनि नखानायै माने जोंनिया बै गाजा गोमजायै गासैबो ओ बेदर फिसा जालायो आरो ननि नजों न आरो गामिजों गामि बिदि बेदर फिसा जालायो आरो जोंनिथिं नोंथां फिनि बिनि सो बिदिनो जागोन। आरो बे फोरबोआव गोबां गोजान गोजान जायगा गुबुन नखराव थानायफोरा नखरनिफोरा बा गामिनिफोरा ओ बोसोरसे खेबसे जायो नालाय नखर नखर फैजोबो आरो उम सोरबा खामानि मावनो थांनाय उम बैबाबा जायगाययाव थाहैनाय। बिसोरो नखर नखर फैजोबो आरो फैनानै ओ फिसा फिसौजों लोगोसे मोजाङै जालायनो बेबायदि फैनाय जायो, आरो आरो आरो फेलागुरु फेलागुरु होनना बुङो। बै जों माइ हाखांनाय बे नारा हो बुथुमनानै बे बेहाय नाराखौ बुथुमनाय आगोलाव आगोलाव बे गोबांमोन नाथाय दा एसे खमायदों आरो समजों लोगोसे बे खमायबोदों बे नारा होनना बुङो जे बे माइ हाखांनाय बे नाराखौ हानानै फुनानै लाना फैनानै जों फुजि एबा ना ओ भेला भुजि बानायो आरो जों जों बनायनानै बै से थारिख दमासि खालि साननाय जायो आरो बेखौ बे मागो फोरबोआव बेबायदि खालामनाय जायो। आरो फिथा सौराय खावनाय जायो।
नंगौ आरो फिथा सौरायनि अनगायै नोंथांमोननि जायगायाव मा मा फिथा फोरखौ सावनानै जायो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ औ नोंथां जोंनियाव बे लावदुम फिथा जे बुङो। लावदुम फिथाखौ सावो। सावना जायो आरो थावनि फिथा, एन्थाब फिथा बेफोरखौ सावो आरो ओ खायसिया लारु बनायो।
खायसेया लारु बनायो आरो गोबां बेबायदि फिथा जोंनियाव सावना जायो आरो नोंथां। नोंसांमोननि माबायदि फिथा खावना जायो
ओ नोंथांङा औ नोंथांङा दा बै बुंलांनाय बादि जोंनि बे जायबो बेबायदिनो फिथाफोर खौहाय सावनानै जानाय जायो ओ जेरै लावदुम फिथा, थावनि फिथा। बा सिथाव फिथा। एन्थाब फिथा लारु बा औ सौराय बेबादिनो सावनानै ओ जानाय जायो आरो ओ दा नोंथां मोननि जायगायाव बै ओ माइरं गोसोमनि बाहायनायखौ नुनो मोनो ना मोना?
माइरं गोसोमनि बाहायनाया जोंनियाव दोङ। जोंनियाव दङ दङ।
अ बे माइरं आथिखालनि जुगाव जोंङो दा माइब्रा माइ रंनि अनगायैबो बै माइरं गोसोमनि ओ गुन्दैजोंबो जोंङो फिथाफोरखौ सावनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आथिखालनि जुग
नुनो मोनो नुनो मोननाय उम्म आरो जोंनिथिं बेबायदि खालामो माने मागो दाननि से थारिखै मागो दाननि से थारिखे सोरबा बिजामादैैया बिहावनो आरो उम फिसाला बिहामजोआ बिहावफोरनो बेबायदि खुलुमलायो आरो गो उन्दैया गेदेरखौ मान होयो ओ गय फाथैजों खुलुमो खुलुमनानै ओ मान होयो आरो बेबायदि उन्दैफोरा गोदोरखौ खुलुमलायो जोंनिथिं नोंथांमोनथिं बेबायदिना
ओ जोंनि थिं बेबादि नुनो थाङा नाथाय जाय खायसे खायसे नखराव बि बिदिनो खुलुमलायो नाथाय बि दि आ खु खुलुमनांथारगौ होननाय बिदि माबा होन
औ गै गैया औ औ
औ दा आङो नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैयो जे नोंथाङा आ आ बे लावदुम फिथा सावनायनि आ आदबखौ मोनथियो ना
औ मिथिगौ नोंथां मिथिगौ आं औ औ आं सावा नाथाय जोंनि आइजोफोरा सावो नालाय ओ बे माइरं खौ जों ओम माइरंखौ सोमना दोनो सोमना दोनबा गुरै जायो नालाय ओ बारघन उम ए सानसे हरसे बा हरसे बिदि सोमना दोनो आरो गुरै जाथों होननानै जाहाथे देबा गुरै जायो थबनो मोनो होम बिदि सोमना दोननानै बेखौ मोजाङै सुयो सुनानै एसे ओ सुनानै एसे दोनथयो दोननानै जों दिंखियाव दैयो आरो गुन्दै खालामनो थाखाय बे माइरंखौ दिेंखियाव देनानै औ औ देंखियाव देनानै गुन्दै खालामनानै बेखौ जोङो ओ ओ आइजोफोरा दैजों ए एसे गलायग्रोनानै लायो आरो नानानै एसे गलाय ग्रोनानै लायो ओमफ्राय आरो बेनि थाखाय जगाल मोननैसो नांगोन जोङो थिथ्ला थेथ्लायावबो हायो आरो थेथ्ला गुदुंनि आरो खायसे खायसेया कुकारावबो बनायो आरो खयसे जोदौनि बे भाबा आ बे गुदुङाव बनायो दै बे जोदौखौ ओ जोदौ दै दोनो दै दोननानै बे दैखौ गुदुं खालामो गुदुं खालामनानै गोबां गुदुं खालामो खारन बेनि थाब फैयो नालाय बे फाबावनो बेखौ सावनाय जायो। औ आरो हिस बे हिस्रि गोबा बेनि थाखाय हिस्रि गोबा नांगो। आरो उम खै-आ-खायसे खायसेया थेथ्लानि गिलिरजों सावो आरो खायसे खायसेया खुरिदो सावो। बेबायदि आरो खायसेया ओ सिबिंजों सावो खायसेयाय ओ गुरु मेथाय जे होनना बुङो बेजों खावो आरो। नोंथां मोनिथिं माबादि। बेबायदि ना?
औ नंगौ नोंथाङा दा बावै बुं औ नोंथाङा दाब वयै बुंलांनाय बादिनो जोंनि थिंबो एखे ओ आदब खान्थि बाहायनानो बे लावदुम फिथा खौहाय सावनानै जानाय जायो। ओ नोंथाङा दाबावैसो बुंलांबाय जे माखासे दानि जुग गाव गोदानारिनि गोहोम गोग्लैनायखौबो खोनानो मोन बाय बा नुनो मोनबाय बे जे कुकाराव सावनाय ओ जोङो आथिखालनि जुगाव बिदि सावनायखौ नुनो मोनो बे कुकारावहाय ओ नंगौ जोंनि थिंबो बिदि सावो।
औ औ बिनिफ्राय बै थावनि फिथानि बागै नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना?
औ हागोन थावनि फिथाखौथ' जोङो औ माइब्रानि माइरंजोंहाय सावनाय जायो दा ओ जोंनो जिखुनु फिथा जाय खिजाया फिथा सावनोब्लाथाय जोंथ' बे माइरंखौ गुन्दै खालामनानै लाग्रोयो नाथाय आथिखालनि जुगाव जों नुनो मोनो जे जे बे वाल गाहेनाव एबा दिं खियाव सौनायनि अनगायै बो ओ मेसिनफोराव साव ओ देनानै गुन्दि खालामनानै लानायखौबो जों नुयो ओ जियानो जायाथों मानो ओ बे फिथा सावनायनि आदबा एखेयानो बे फिथाखौबो ओ औ औ थावनि फिथाखौ ओ सावनाय समाव जों बेखौ दैजों एसे नानानै लाग्रोयो बेनि उनाव बेखौ ओ दुलुर दुलुर मोनसे औ ओ बानायनो अ बेनि उनाव थाव थावआव थाव गुदुं खालामनानै अ बेनि उनाव सावो औ बिदिनो औ नंगौ
माबो जाबाय जोंनिया
दे औ नोंथां। औ नोंथां